हेल' औ खुलुमबाय उम दा नोंथांङा मा खालामगासिनो दं?
औ आंथ' दासान्दि दंथ'यो जिरायनानै दङ।
औ।
औ अ।
दाथ' नै आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ औ।
नोंथांङा जेसेखिनि हायो आंखौबो एसे हेफाजाब होदो।
औ औ जागोन जागोन।
दा जों आं राय लायनो नोंथांजों रायलायनो साननाय आयदायानो जाबाय मैगं थाइगं आरोना।
औ मैगं थाइगं।
जोंथ' ओंखाम जानो थाखाय जों थांना थानो थाखाय जायखौ ओंखामबा जायो जों बेफोरजों जों मैगं मैगं थाइगं जाफायो नंङा होमबा? औ दा जों मैगं थाइगं होनना बुङोब्लाथ' जोंनि बारियावनो मोननाय हमनानै ला जों आलु। ओ जिंखा ओ पटल ओ थास' बेफोरबायदि जोबोर मेगं दंङ आरोना जोंङो जायखौबा जोंङो साननानै सानस्लाबनो हानाय नंङा बे समाव बेबाय दिनो जों जायखौबा जों मैगं होननानै बुङो। जोंङो बेखौथ' जोंङो सानफ्रोमबो जाबायानो थानाय जायो नंङा होमबा?
औ औ नंगौ।
जोंङो बोथिफ्रोमबो ओंखाम जागाफ्रोमबो जों मैगं नंङाब्लाथ' जों ओंखाम जानो हानाय नङा। औ।
ओ मैगं होननानै बुंब्लाथ' जोंहा दा दा दैज्लां बोथोर हिसाबैथ' जोंहा दंङ लाव दंङ आलुआथ' थाखायो बोसोरै नाथाय थायनाय बो थोर होननानै बुंङोब्ला लाव थायो जिंखा बेफोरबायदिहाय आरोना पटल लेस्रा। दा दैज्लां बोथोरावहाय बेफोरो मैगंखौ जों मोननो थांङो दाथ' जोंहा न'आव नांगौखिनिखौ मैगंफोरा थाखायो देनाय।
औ औ।
न'ख' न'आव जानो थाखाय जोंङो गायनानै दोनखायो नालाय। ओ बेफोरो न'आव थाखानाय हिसाबैथ' जोंहा दंङ पानिलाव फ्रान फानिलाव फ्रा जायैबाय न'आवनो थाखाबाय औ पथल जिंखा बेफोरबायदिखौथ' जों न'आवनो गायो आरो ना। न'आवनो गायनानै दोननाय जायो नांगौखिनिखौ आरो लाव लावआथ' गोबांयावनो थाखायो देनाय। न'खर न'खर औ। ओ गासिनिबो न'खरावनो माने नुफ्रामो आरो ना लाव
औ।
ओ ओमफ्राय फारसेथिंहाय जोंहा मैगं होननानै थांङोब्ला खुमब्रा जों गासिनिबो न'खराव नुनो थाङो माने खुमब्राखौ आरोना माने जोङो खुमब्राखौ माने न'नि थाग्रा उखुम मुदायाव माने जोङो थायना थानायखौबो नुनो मोनो माने बेयो जाथोसे मानलाग्रा मैगंसो नालाय बेयो माने औ
माने मानलानानै माने न'आव न'आवहायनो जोङो मानला होनायखौ नुनो मोन मोनो आरो ना बेफोरबायदि न'हायनो मानला होनायखौ जों नुनो मोनो औ
ओ दा बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां बुंनाय हिसाबै जोङो ओ बे खुमब्राखौ दानि नैबे स समाव गोबाङैनो बेबायदि उखुमनि सायाव मानलानायखौ नुनो मोननाय नंलिया
औ औ नोंग
मानो होमब्ला दाथ' जों न'फोरखौ बानायै जों पाक्कानि बेबादि थि ङोन नआ नङा होआ नङा होमबा जोङो जेब्ला जों एसे जोङो उनाव थाङो माने जोङो जोंनि आबै आबौमोननि समाव थाङो
औ नंगौ
बेफोरबायदि समावसो जोङो जोबोरैनो बेबायदि उखुम मुदाफोराव जेरै जों उखुम मुदाखौ ओ जोंनि आबै आबौमोननि समाव थुरि हाग्रा जों लुवामोन
औ औ नंगौ नंगौ
बेबादिफोरावसो जोबोर बेबादि मैगंफोरखौ मानला होनाय बेबायदि उखुम मुदायाव ओ दुलुर दालार बेबायदि थायना थानाय नुयोमोन आरो ना
नंगौ नंगौ
दाबोथ' जोंनि उम जोंनि बे उम बा फोरावनो थालाबायो बेफोर जोङो मानो होमब्ला जोङो न'आवनो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि मानसिफोराथ' बर' सुबुंफोराथ' जोबोरैनो बेबायदि खामानिखौ मावो। दा जोङो ज्लां बोथोरावबो जोबोर न'आवनो नैबे हायावनो गावनि हायावनो बारियावनो जोबोद जोबोर फिथआ माने मैगं थाइगं ओ गायनाय जायो आरोना
औ औ नंगौ नंगौ ओ जोङो गिबियावनो लाव लाव मैगंखौ गायनो थाखायथ' जोंहा माने जेेराव गायगोन बे हाखौ जोङो मोजाङैनो माने बेनि बेगरखौसो जों फैयो नालाय बेनिखायनो जोङो बेगरखौ फोनो हानाय बायदिहाय जों हाखौ माने ओ खायफाया खदालजों जावफ्लेयो। खायफाया हालौवो। बेफोरबायदिनो जों न'खराव गायनाय हिसाबैथ' जोंहा खदालजोंनो जाव फ्लेनानै जोङो लाव बेगरखौ जों थुनानै होयो। जाय बेगरानो जोङो ओ मा होनो गाजा अरनानै बेफोरबायदिहाय ओंखारबोनानैहाय जोंहा मानला लाङो नङा होमबा उन्दैयावनो उन्दैनिफ्रायनो माने हानिफ्राय ओंखारबोनानैखि जोंनो मानलायो आरो मानलाग्रा जाथिसे मानलाग्रा मैग गं नालाय लावआ। ओ बेखौ मानला होनो थाखाय जोङो बेवहाय जेंसिफोर थुनानै होनाय जायो आरोना। सिस थुनानै होनाय जायो माने औवा जेंसिफोरखौ जों थुनानै होनाय जायो आरो जायनि जाउनाव बेयो मान लानानै माने मान लानानै थाहैनो हायो आरोना बे सुबिदाखौ नायनानै जोङो जिसिखौ थुनानै होयो ओ बांद्राय सम नाङा लाव फिथया थायनो ओ दान मोनसेनि गेजेरावनो जों थाइनायफोरखौ
औ बेबायादि दान मोनसे मोननैनि गेजेरावनो
औ औ मानो होननानै बुङोब्ला दासान्दिथ' गोबां माने मुलिफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो औ जोङो ओ लावनो जा जियनो जा माने ओ मैगं थाइगंखौ जोङो माने राम आजार बेनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय एम फ एनलानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोङो मुलिफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ नुनो मोननाय जायो। बेबादिनोथ' जों न'आवनो मोननाय मैग बुङोबा जों मैथाफोरखौ बुंजायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ
बेनो मैथाफोराबोथ' बेसेबो सानोथ' गाज्रि नङा जोबोद दालिफोरजों जाजायो आरो फारसेथिं जोङो मैगं होन्ना बुङोबा जोङो जोंनि जायगायाव मोनै जायखौ जोङो दखानाव बायनानै मोनो बेबायनो दालि सबाय बेफोरबोथ' जानो थाखाय जोबोर मोजां बेबायादिनो जोबोर बेबायदिनो मैगं मोनो जायखौ जों मटर आह नाथाय जोंनि जायगाफोराव बेबादि नुला आरोना दानि समाव समाव बेनिखायनो जोंथ' बेफोर दालिफोरखौथ' जोंनि जायगायाव जाखाया माने बानायजाया औ बेओंखायनो जोङो दालिफोरखौबोथ' बायनानैसायो नङा होमबा? बेबायादिनो जोङो जोबोर मेगखौनो बायनानै मोननानै जानाय जायो आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ ओ जोंहा दालि एब्ला बेफोरबायदि माने दालि हारिनि होननानै बुं सबायफोरखौबो बुंजायो सबाय बुंजायो मटर बेफोरबायदिहाय आरो ना माने जोङो बेफोरनि गेजेरावहाय दालिखौहाय जों जोंनि बेफोरबायदि जायगायाव एबा ओ ओनसोलाव माने गायनाय एबा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने गोजाननिफ्रायसो लाबोनायखौ जों नु मोनो फारसेथिं जोङो सबाइ सबाइ आबादखौथ' मावो जोंनि गामि ओनसोलावहाय मावो सबाइ आरो फारसेथिं जोंहा दङ मटर मटरफोरखौबो जोङो माने गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना दाना आबाद मावनायफोरखौ नुनो मोनो सबाइ गोबां बेफोरबायदिहाय आबाद मावनानै दं जेरै बान्दा कबि लाव फान्थाव
बेफोरबायदिहाय जिंखा फुल कबि बेफोरबायदिहाय गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ।
ओ बेफोरबायदि आबाद मावनायाव जोंहा गोबां खस्थ' खस्थ' सहायनांगौ जायो माने उन्दैनिफ्रायनो जों गोबां ओ जोथोनै लाखिनो गोनां जायो जायखौ औ औ
हिस
जेराव जोङो जेराव औ औ
औ दाथ' जोङो बेबादि मैगं-थाइगं बुङोब्लाथ' जोङो मैगं-थाइगं नङाब्लानो ओ जोंनि सानखौ बारहोहरनो हाया नङा होमब्ला
औ औ नंगौ
आं ओहोम बेबादिनो जोंनि बे मैगं-थाइगंखौ जोबोर जोंनि बर' सुबुंफोराथ' जोबोर गायो माने मायबा नङा मायबा मोनसे मायबा नङा माबा मोनसेथ' जोंनि बर'नि न'खराव मायबा नङा माबा मोनसे ओ मा बेखौ गायनाय जाखायो मैगं गायनाय जाखायो नङा होमबा बेबायदिनो जोंनि दा बायदि बोथोरावथ' मोननाय जायो होनब्ला नैबे ओ लाव मोननाय जाहैबाय जेखिजाया आरो नै काक्रियालफोरखौ मोना होमबा उम औ बेफोरखौबो माने बेजोंहाय लोगोसे जोंथ' दाबायदियावथ' थास'बो गायनो जाबायदां
औ औ जाहांबाय थास'फोराबो गायनो जाहांबाय
दां औ बेबायदिनो बेबायदिनो ओ जोबोर मैगं दं जायखौ जोङो बे ओ ससे समाव जोङो साननानै मोनस्लाबनो हानाय नङा बेबायदिनो थ जोबोर मैगंजों लोगोसे जोङो सानफ्रोमबो सलिलांबाय थायो नङा होमबा
औ औ नंगौ नंगौ
उम
औ जोंहा फारसेथिं थाहैबाय लेस्रा लेस्रायाथ' जोंहा ओ जायथुब आरोना जायथुब आरो मानलाग्रा लेस्राबो दङ ओमफ्राय जोंहा दङ जायथुब लेस्रा ओ बेफोरबायदिनो मैगं-थाइगं फोराबो गोबां जाथोनि दङ माने मोनसे मेगं खौनो मोनफा मोननैया बेफोरबादि मोननै गाहाम जाथोनि दङ मोनसे मैगंआनो बेफोरबायदिहाय आरोना मैगं मेगं माने मैगं-थाइगं
बेबादिनोथ' जोङो मैगंफोरखौ गोबारैनो गायनाय जायो आरोना औ ओमफ्राय नोंथां समाबोथ' जाया नङा जाबाय जोंना
औ
औ नोंथाङा दा आंखौ जेसेबां खि हेफाजाब होखो बेनि थाखाय साबायखर थाबाय
औ
जों दा दोनथ'लायनोसै नङा होमबा औ गोजोनबाय नोंथां नोंथांसिम औ दे ओम दे